नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
खोनादों खोनादों।
औ एसे गोबोर रायजलायनो हागोन ना नोंथां बारा खोनानानै फै औ औ नोंथां खोनाबाय एबार खोनाबाय
दा नोंथां जों ओरैनो बर'नि दोरोंङारि माखासे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय सायाव सवरायनोसै नामा नोंथां
जाव जायो नोंथां
औ दे होनबा नोंथांङा एसे फोरमायना हो नोंथां
बर'नि जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंहा गोबां दङ जोंहा बर'आव जि आइ टेग मोनलायनाय माखासे ओंख्रिफोरबो दङ आरो बिदिनो जोंहा गाननाय जोमनायाबो गोबां नंङा आरो बिदिनो आंङो दा नोंथांजों जेनेबा जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानबाय आरो मोननैसो दोरोंङारि जानाय लोंनाय जेरै जोंङो बुंनो हायो नाफाम दंङ ओ अनला अनला दाउ बा नारजि ओंख्रि बेफोरनि बागै आङो ओ खम मैबाबो फं ओ एसे फोरमायलांसै आरो।
दा गिबियाव जोंङो नार्जिखौ बोरै संङो आं बेखौ नोंथांजों सावरायनोसै आरो।
खोनादोंना नोंथाङा? हेल' हेल'! ओ जोङो नारजिखौ गिबियाव मा होनदो? ओ संनो थाखाय गिबियाव जों मा होनदों नारजिखौ जोंङो बिफां जेनेबा बिफांनिफ्राय खाना लाबोग्रोनांगोन। बेनिफ्राय बेखौ मा होनदों जोङो ओ फोराननो नांगोन आरो फोराननाया माबायदि फोराननांगोन जोङो बेखौ खानानै ओ जेनेबा बिफांनिफ्राय खाबाय खानायनायनि उनाव जोङो बेखौ एखदमबारे सान्दुंआव मोजाङै फोराननो नांगौ रान रानजासे। फोरान खांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामनांगोन होनदो संनो थाखाय बेखौ जोङो सोमहाबनानै दोननांगोन आरो। नारजिखौ अब्लाथाय बे सोमहाबोब्ला। नारजिनि गोखाया खारो होननाय खोना होनो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय। बिदिनो सोमखांनायनि उनाव जि नारजियाव जि जि नार्जिनि बिलाइयाव जि गेजेर गेजेराव देन्था थायो बे देन्थावखौ सोमखांनायनि उनाव गारनांगौ आरो नोंथां। जाहाथे जोङो जानायाव देन्था मोनजाया। बेनिफ्राय जोङो ओ जि देन्थाखौ गारखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ ओ जेनोबा ओ सारायाव होबाय एनिफ्राय दै गुदुंखौ होना होबाय आरो बेयाव। ओमफ्राय बिदिनो गोबाव गलि होबाय थाबाय आरो जेनेबा गोदौ होबाय थाबाय। बिदि गोदौ होबाय थानानै जोङो बेयाव मा होनदो ओ ओ खारै होनो नांगोन खारै होयोब्लासो जोंहा नारजि ओंख्रिया गेब्लेयो। बेखायनो जोङो बेयाव खारै होनो नांगोन। खारै होनानै जों बेखौ एकदमबारे ओ ओ ओ गोदौहोनो नांगोन मोजाङै गोदौहोनो नांगोन सागं सायोबाबो सानो हागोन गेब्लेनायनि थाखाय। बिदिनो मोजाङै गोदौ होबाय थादो। बिनि उनाव जेब्ला बियो मोजां गेब्लेयो नोङो बेदरजों सङोब्ला नों थाङा जे बेदरखौ गुबुन सारायाव मोजाङै संख्रै फानलु सामब्राम होनानै मोजाङै एवनानै लानो नांगोन। एवनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा मा होनदों ओ बै एवनाय बेदरखौ ओ जि नारजि ओंख्रि गोदौबाय थानाय समावनो थाङा बेखौ ओ होनानै होनांगोन आरो बै बेदरखौ। ओ बिदिनो बेदर होखांनानै नोंथाङा बेयाव ओ जि ओ नैजि मिनिटसो बाजि जिबा मिनिटसो नोंथाङा बेखौ मोजाङै गोदौ होनो नांगोन आरो। जाहाथे बियो मोजाङै बेदरजों नार्जिजों मोजाङै गोरोबो बिनि थाखाय नोंथाङा मोदजाङै गोदौहोदो। ओ बिदिनो गोदौहोखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ बेखौ मा होनदों ओ जेनेबा बेखौ ओ जेब्ला गोदौ मोजाङै गोदौ बेखौ ओ खाङो खांनो हासिगोन बा नोंथाङा बेखौ ओ गेसफोरनि अभखौ बन्द' खालामनानै दोनदो आरो जाहाथे बेयो गुसु जायो। बिदिनो गुसु जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ मा होनदों ओ मोजाङै जानो हागोन आरो। जेनेबा नोंथाङा दाथ' जोसा माइरंजों जोङो नारजिफोरखौ जायोबा गोथाव जायो। ओ बिदिनो जोङो नारजिखौ गुबुन-गुबुन रोखोमैबो जानो हायो जोङो नारजिखौ बिदि सङालासिनो जायखि जाया नारजिखौ जोङो रोसिल' फुदुंनाय नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बुंनो हायो नार्जिखौ डाइरेक्ट सोमबाय सोमनानै बिनि रोसिखौ गारदो, बेनिफ्राय डाइरेक्ट ओ सारायाव होदो ओमफ्राय बेखौ गेब्लेहोलायनाङा आरो जेनेबा बेयाव जोङो खारदै होला आरो। खारदै होआलासिनोबो जोङो नारजिखौ जानो हा थायो नाफोरजों बेदरफोरजों बिदिनो जोङो ओ नारजिखौ गुबुन-गुबुन महराव जानो हायो आरो बिदिनो आरो जोङो नारजिनि सिगांबो जोंहा बेखौ मा होनदों जेब्ला नार्जि जे बिलाइ बि बिलाइ बिलाइआ गोथां महराव जों बेखौ मा होनदों गोबां रोखोमैनो जानो हायो जेरै फाथोसो नङा होमबा, नारजिखौथ' जोङो फाथोनिफ्रायसो मोननो हायो। बेखायनो जोङो गोथां समाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो जानो हायो आरो। बिदिनो जोङो बे नारजिखौ जोंहा दलहा जायगायाव फोना दोनब्लाबो जायखिजाया जायगायाव फैयोब्ला बे नारजिया माबाया फाथोआ जायो आरो जेसेखां जेसेबांखि दैलोमा, बे जायगायाव बे नारजिया जायो आरो। बिदिनो जोङो नारजिखौ मा होनो बिफांखौ दान बिलाइखौ खाखांनायनि उनाव बिफांखौ दाननानै जोङो बिफांनिफ्रायबो खुन्दुंखौ दिहुननाय मोननो हायो। बिदिनोबो नोंथाङा फंनैसो जोंनि जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनायनि सायाव बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथां। दा नोंथाङा मोजाङैनो खिन्थाबाय जेनेबा नारजि खौ माबोरै सङो दा आं नोंथांनो आंबो जोंनाबो बे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला बेखौ आं माबोरै सङो बेनि बागै नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै। जेन'बा अनला संनाय बिनि माखासे ओ बिना लामाया आलदा बा नारजि सं- संनायनि लामाया आलदा दा जोङो बेयो मा मा बेखौ मारै-मारै सङो अनलाखौ आं बेखौ नोंथांनो फोरमायलांसै आरो दा जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजौमोननिफ्रायनो आजै आजौमोननिफ्रायनो जाबोनाय बे अनला ओंख्रिखौ जों दासिमबो जायो जायखौ जोङो, मा माखासे खारै बा अ माइरं बेखौ लानानै संनाय जायो आरो। दा जोङो गिबियाव बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय मा खालामनांगौ जोङो माइरं खुरैसे बा आदा खुरैबा नोंथाङा न'खराव बेसे बुरजा सुबुं दं दा बेखौ नायनानै नोंथाङा नोंनि माइरंनि जखाखौ लानांगौ आरो। जेन'बा ओ हमनानै ला नोंथाङा माइरंखौ खुरैसेखौनो लाबाय दा खुरैसे लानानै नोंथाङा मा खालामनांगौ बे माइरंखौ दैयाव सोमनांगौ आरो। जेब्ला माइरङा दैयाव सोमब्लाथ' गुरै जायो नालाय, जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायो अब्ला जों बेखौ दैखौ गारनानै दैखौ दसे सर' होनांगौ आरो खेरखाफ्राव बा बिदिनो बे खेरखायावनो दोननांगौ आरो खेरखाजों दैया बोहैलाङो जाहाथे बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोंनाथ' बर'फोरनि गेजेराव गायहेन उवाल दङ। बे गायहेन उवाल जोङो उवालाव बेखौ जोङो देयो आरो गोदोनि समाव जों उवालाव देयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बेखौ मा खालामनाय नुनो मोनो दा जोङो कारेन्टजों माखासे ग्राइन्डार मेसिन दङ बा जों बेयाव देनानै बे अनखौ अन गुन्दै बानायो आरो, बा मैदा बा आथाफोर बायदि जों गेब्लेहोयो। जोङो बारा गेह होआ नाथाय मैदा आथाफोर बायदिनिफ्राय एसे गिदिर गिदिरसिन थायो आरो दा बिदिनो जोङो अनला अन देनायाथ' जाबाय जोंहा दा मा खालामनांगौ जोंना बांसिनानो अनला जों दावजों होन्नाय बिदि सोदोब दं आरो माने जोङो बांसिन रायलायनाय खोनायो अनलाजों दावजों दा जोङो ओ सिगाङावनो दाउखौ जोंनाथ' न'आवनो थाखायो होनालाय दाउआ बर'फोरना। जोङो दाउ खौ मोदां मोजाङै गोदानानै बेनि उनाव मा खालामनांगौ ओ जोङो थाव संख्रि बानलु पियास हालदै जोङो अमा बेदरफोरखौ माबारोरै एवो नोंथांमोननाव मोनथिखागोन जेन'बा बेदरखौ मारियो बेबायदि एवनानै जेब्ला बेदरा एसे आराम फ्राम फ्राम जायो, बेयाव जोङो दैखौ बुरजा होगोनां आरो आरो दै बुरजा माने नोंथाङा ओंख्रिखौ बेसेबां जि बुरजा जखानाय लाखिनोबा नोंथांनि न'खराव साबेसे सुबुं दङ जाग्राफोरा बेखौ नोजोर होनानै नोंथाङा नोंनि दैनि बिबांखौ होदो आरो दा बिदियाव मा खालामो जेब्ला दैया जोङो दैया जेब्ला बा बेदराव होनाय दैया जेब्ला ग्लाब ख्लाब ग्लाब गोदौ ना अब्ला जों मा खालामनांगौ बेयाव बै जों देनानै लानाय अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ जोङो आखाइ फारसेजों फ्रि फ्रि फ्रि होनानै फारसेजों एरनानै होनांगौ आरो जोंहा गोदोनि दिनाव जोङो खादौ होननाय दंमोन जों खाद औ जोनिया नाथाय आथिखालाव खोसलिफोरजोंबो एरो जों ओंख्रिखौ जों एरो बेजोंनो एरो जेनेबा जोङो फारसे आखाइजों फ्रि फ्रि होनानै होबाय ओमफ्राय फारसे आखाइजों जोङो एरबाय थाबाय जोंहा एराबा मा जायो बियो ला थाखायो आरोना जेनेबा जों दखानाव मोननाय लादुफोर बायदि बिदि जायो आरो सिथाबो गावजों गाव दा बेनिखायनो बेखौ सिथाब जाहाथे यो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो आखाइ फारसेजों होननानै आखाइ फारसे फ्रि फ्रि होननानै आखाइ फारसें खोस्लिजों एरना होनांगौ आरो दा बिदिनो होखांजोबनानै एसे एरबाय थादो जेन'बा गथा जाहाथे एबाय थानानै जों बेयाव मा खालामनांगौ खारै होना होनांगौ आरो खारै खारै एस दा खारै एसे होनानै जोङो बेखौ आराम गोदौ होबाय थादो गोदौ होबाय थानानै जोङो बेखौ जेब्ला गोदौनाया मोजां जायो अब्ला नोंथाङा बेयाव फख्रि बा बे खारै जों बेखौ साखिनांसिगौ आरो दा साखि सांनायनि उनाव नोंथाङा जेन'बा खारैफोर बा संख्रिफोर नाङाखैबा एसे एसे होदेरनो हागोन आरो ओफाय बिनि उनाव जोंहा बेयाव मा खालामनांगौ मा खालामनााङा जेन'बा नोंथांनि न'आव गोजां बोथोराव सदोंबा नोंथां न'आव निस्सय नोंथांङा मा मोनोन दुन्दिया मोनोन आरो गोलोम बोथाव स नोंथाङा बांसिन गंगार दुन्दिया बेखौ मोनो आरो दा जोङो बेखौ बे ओंख्रिखौ बांसिनै मोदोम होनो थाखाय जोङो बे गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाखौ जोङो गारसननानै होनांगौ आरो दा बिदिनो नोंथाङा मोजां गोदौ होदो जेनेबा गोदौ होखांनायनि उनाव बेफोरखौ गारसनदो साखिदो आरो दा साखिनानै मोनोबा मा गोथाव जाबायबा नोंथाङा खांनो हाबाय आरो आरो जोंनि बे ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जों बासिनो हाखाया मानो होनना बुङोब्ला बेयो जोंनिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जायखौ जों दासिमबो जायो आरो दा जोंहा अनलाओंख्रि जों मोनसे ओ जोंनि बर'नि जोंना गोदो हाथासुनि हाबा खुङोमोन बे हाथासुनि हाबा खुंनायाव हिनजाव गोदानखौ गावखौनो हारसिङै अनलाखौ देहोयोमोन आरो दे देहोनानै बेखौ मानो मा होनो खारैबो होनो मोना बेयाव हालदैबो होनो मोना खालिबो मा होनो मोनोन संख्रि बा बानलु एसे होनो मोन बालु होनो मोनबावासोमोन दा संख्रि बा उम संख्रिल' मोनोथो आरोना बे बैअनला ओंख्रिखौ हिनजाव गोदाना मा खालामनांगौ संनानै हौवा गोदाननो दौनानै जाहोनांगौमोन आरो बेयो मोनसे जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बेखौ जोंहा बेयाव गोदोनि ओ जोंनि हाथासुनि हाबाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे ओंख्रि होनना बुंनो हायो जायखौ जोंनि बर'फोरा दासिमबो ओ मानिबोगासिनो बा फालिलांगासिनो आरो बा जों बे खौ दासिमबो जायो बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ इयुनावबो जाबावगोन आरो दा नोंथां ओ नोंथाङा मोजाङैनो खोना लादों जानांगौना नोंथां
औ नोंथां मोजाङैनो खोनानानै लाबाय
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायानो ओ उननि समाव लोगो मोनबावगोनदां नोंथां
औ जागोन दे नोंथां उनाव लोगो मोनलायगोन दे दे अब्ला नोंथां औ